हेलौ नोंथां खोनादों ना
अ खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथां नोंथांङा दामा खालामबाय दोंङो
आंङो दं ओरैनो
औ एक्सुलि नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन बुंलाय
औ नोंथांजों होनबा आंङो बैसागु फोरबोनि बागै सावरायनो आखायाव लादों । नोंथांङा बैसागु फोरबोखौ मा बोरै फालियो बुंनो हागोन ना
औ बुंनो हागोन आं जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायनोसै अ बैसागुआथ' जोंनि बर' माहारिनि फालिजानाय मुंदांखा फोरबो बेखौ बयबो मिथिखायो । जायखौ जों गोदान बोसोरनि जागायनाय होनना हमना लायो बेयो दोरोंङारि मोसानाय देंखो आरो जानाय लोंनायजों रंजानायनि सम होननानै जोंङो मानिना लायो आरो सुबुंफोरा
औ नोंथां
बैसागोखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आबौ आबैनि समनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दं जोंना।
औ औ नोंगौ
औ बैसागोखौ जोंङो स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बैसागो बोथोराव जोंङो रंजानाय बाजानाय बा जानायनि लोगोसेनो जाय माने जोंनि न'खरनि ओ थैना थांनाय सुबुंफोरखौबो जों गोसोखांनाय हुदाया दं आरो बर'फोरनाव बैसागु खोना बैसागुखौ गुबैयै मोननै बाहागोआव फालिनाय नुनो मोननाय जायो। जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु।
औ
बैसागुनि गिबि सानखौ जों ओ मोसौ बैसागो सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
मोसौ मैसो सान फालिनायाव माखासे नेमखान्थि दोङो आरो ना मोसौ जाय सानखौ माने मोसौ मैसोनि फालिला फालियो बेयावबो नेमखान्थि दं जेरै मोसौ थुखैनो लांनाय बेयावबो गोबां ओ बेसादनि गोनां जायो आरो जेरै लाव, फान्थाव, दिग्लि लिटि, मोखना बिबार बेफोरनि आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो बैसागुआव बायदि बायदि रोखोमनि मैगं खारथिंनाय मैगं ओ हाग्रानि बे खाबथिंनानै
औ नंगौ नोंथां।
अ अ बुथुमनाय ओंख्रि संनाय जायो।
औ नंगौ।
औ आरो
हेल' नोंथां
साला मानो फैदो नों? आनैया लिंहरदो
हेल' नोंथां